आंनि आवाज नोंथां।
औ खोनादों नोंथां आंनिखौबो खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंना नोंथां?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ। आदसा बिदिब्ला नोंथांनि गिबियावनो आङो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो ओ आयदाया जाहैबाय ना हमनायनिस सायाव आङो गुवारै नोंथांजों सावरायनो सानदों आरोखि नोंथांङा
औ अ
औ बिदिबा नोंथां जों जागायनोसै नामा नोंथां?
औ दे।
औ दा जोंना थां ओ ना हमनाय होनोब्ला जोङो गोदोनि समाव माबादिमोन आरो आथिखालाव माबादिमोन माबा मोनसे सोलायदों नामा बा माबोरै स सोलायदों ओ बेफोरनि बागै जोङो गुवारै सावरायगोन ना नोंथां?
औ अ
औ दा जोंना ना हमनाय होनोब्ला गोदोनि समावहायथ' ओ गोबाङानो नुबोदों। खोनाबोदों मोनथिबोदों जेरैहाय गोदोनि समाव नाव लानानै ओ बा ओ जाहाज लानानै लैथो लैथोमाव थाङोमोन। ओ जोंनि माखासे मानसिफोरा ओ जेनाखि ओ गिदिर गिदिर लैथो लैथोमा बैफोराव ओ गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो मोनसे ओ गावनि नांगौ जानायनि ओ खार'नाव बा माबा मोनसे जिउ राहा लामा नागिरनायनि सायावहाय ओ बिथांमोना गावखौनो गाव बावसोमनानै माने ओ लैथोआव थाङोमोन आरो जि ओ जेरावनोखि मोनसे गावनि जिउआदि खैफोद जागोन नामा बेफोरखौ गिनो गोनां बा गिनानैबो बा गि गिनायखौ दोननानैब्लाबो बिथांमोना ओ गावसिनि राहा आ राहा लामानि थाखाय आ थांनांगौ जायोमोन ना नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ जायनि ओ जायनि जाहोनाव बिथांमोना लैथो लैथोमायाव थांनानै ओ ना हमनाय आ खामानिखौ मावोमोन। बा ना हमनानै बिथांमोना ओ मा होनो ओ नाखौ हमनानै लाबोनानै जि मोनो जि मोना बेफोरखौहाय माने ओ गावसोरो फानोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां।
नानै गावनि नांगौ नांगौ जिनाखि ओ मा होनगोन जेनाखि नांगौ खरसा बे खरसाखौहाय बिसोरो बेखौ फाननानै दिरुनोमोन आरोखि ना नोंथां बिदिब्ला ओ गोदोनि समावहाय जोङो नाव बायदिसिना लानानै ओ थाङोमोन ओ जेरैहाय जेजों सारोमोन ओ बिदिनो गोबां गोबां आदब खायदाजों माने बिथांमोना नाखौ हमोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय नाथाय जों आथिखालाव नुदों जेनाखि जोंनि आथिखालनि मुगा सोलिनाय जोङो आथिखालावबो जे जोंहा जा नाव लानानै थाङो बा सोरबाया जाहाज लानानै थाङो आथिखालावथ' नावा एसेबां लैथो गिदिरावबो थांनो हाया नालाय बे हिसाबै जोंना बे गिदिरद्रायबो नङि आरो फिसाद्रायबो नङै जाहाथे मिडियाम जाहाज बेफोरबायदि जाहाजखौ जोंहा ना हमनो थाखाय लैथोआव लाना थाङो आरोखि आरो जोंना मा खालामो आथिखालाव गोदोनि समावथ' जोंना बे ना हमनायनि थाखाय जेबो मा होनो आइडिया बा जोंना माबा मोनसे ओ बिसिनि जाग्रा बा मोदोमग्रा माबा मोनसे मुलि बायदिसिना बेसादनि मुलि रोखोमनि मुवा थायो नामा बेफोरखौ गोदोनि समावखौ मिथियामोन नालाय ना नोंथां बे हिसाबै जोंना गोदोनि समाव अखल बे जेजों सारनाय ना सारनाय बा जोंना माबा मोनसे जंजों जंफोरजों थुनाय बेफोरबायादिखौल'सो जोङो मोनथियोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय जों आथिखालाव नुबाय मोनसे जेखौहाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर जेखौ लैथोआव थांनानै बिसोरो गुवारै रानला खानानै बेवहाय माबा मोनसे मुलि रोखोमनि दोमग्रा बा नानि आदार हिसाबै नाया जेखौ जायो बेनि मोदोमग्रा मोनसे जिनिसखौ होनानै जेखौ बसायनानै दोनो बे जेखौहाय जेब्ला बसायो आरो जेब्ला नाया बेखौ जानो थाखाय खारबोयो बे रोखोमैनो बिसोरो गोबां नाखौ मोनसे जायगायावनो जमा खालामनानै हमनायखौ जों नुदों आरो बे हिसाबै बिसोरो गोबां नाखौबो मोननानै एसे नङा गोबां रोखोमनि ना मोननानै बिथांमोना जे आथिखालावहाय गोबां रोखोम गोबां माने रांखावरि आरजिनो हादों बा गोबां आ मा होनो बेखौ बिदिनो गोदोनि समावहाय जेरैबायदि रांखावरि खामायनो हायोमोन आथिखालावहाय बिनि बेसेबांबा गोबां बेसेबांबा गुन बारा आथिखालावहाय रांखावरि खामायनो हादों आरोखि ना नोंथां दा जों गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ नायोब्लाबो जों बेखौनो नुयोदि गोदोहाय जेरै आ आं दानिसो बुंलांनाय जेनाखि मुलि रोखोमनि मुवा बेसाद बैखौहाय गोदो मोनथियामोन बा रोङामोन बेफोरनि बागै जेबो आयदिया गैयामोन नाथाय आथिखालनियावहाय आथिखालाव ना हमनो जायफोर ना हमनो थाङो बिसोरो बेफोरो जिखुनु मुलि रोखोमनि मोनसे मुवा बेसाद बेफोरखौहाय बिसोरो मिथिखानानैसो लैथोआव थाङो आरोखि नङाब्ला आथिखालाव बेफोरबायदि ना मोननाया गोरलै जानानै फैला आरो ना नोंथां
औ औ
औ जायनि जाहोनाव आथिखालावहाय गोबां नाफोराबो खमायनो हमबाय लैथो लैथोआवबो गोदोनि बायदि जेरैना थायोमोन बा बायदि रोखोमनि ना थायोमोन नङा होमबा गोदोहाय नाथाय आथिखालाव जों बेफोरबायदि नाखौ नुनोबो मोनदि आरो इसेबां औ नोंथां दा नोंथाङा बिदिब्ला गोदोनि आरो दानि माबायदि सोलायदों ना हमनायाव बेफोरखौ फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां गोदोनि आरो दानि ना हमनायनि बागै ना
औ
गोदोनि आरो दानियावथ' गोबां फारागथि दङ बेखौ नुनो मोनदों आरोना बेजों लोगोसेोबा गोदोहाय सुबुङा मा माने खावनि दामानिफोर एाबा मोनाखैब्ला एबा गामियावहाय मानसिफोराबा ना सारनानैनो जिउ खांनायखौ नुबोदोंमोन आरोना आरो बेबायदिनो ना सारै सारै जाबोनानै बिदिनो हाथाय बाजारावहाय लांनानै फानहैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बेनिफ्राय रां मोनबोनायखौ न'खर बिदिनो खुंनायखौ नुनो मोनदों आरोना आरो ना सारनानै बेफोरबायदिनो नाखौ फोराननायनि उनावहाय मान मा बेखौहाय बिदिनो माने नानि बेसेनाथ' गोरानाव दाम गोसा जायो नङा होमबा आरो ना लायो नाया नानि बेसेना दाम जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि ना दङ जेरै खावै मागुर आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि आरोना बेलेंगा फिथिख्रि बेजों लोगोसे खोथियारि बायदि बायदि रोखोमनि नाफोर दङ आरोना बेफोरखौ गामि ओनसोलाव सारनानै मोननाय जायोमोन आरो बेखौहाय अजन हिसाबै बेखौ फाननाय जायोमोन आरोना आरो बे खावसेखौ बिदिनो फोराननायनि उनावहाय बेखौहाय लामनानै बेखौ एमा गोरानाव बेखौ फानहरो आरोना जुदि केजियाव दामा बिदिनो से केजि आ बिदिनो थामजौ फ्राय जायोब्ला जुदि गोराना केजियावहाय द'जौखालागै जाहैनो नागिरो आरोना बेनि थाखाय बेखौहाय फाननानै बेयो रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो बे लोगोसे सुबुं मानसि गामि ओनसोलनि मानसि सुबुंफोरा बिदिनो जिउ खुंनाय खौ नुनो मोनदों आरोना आरो दानि समाव जुदि नायोब्ला गोदोनि सम समावथ' सारनानै जिउ खुङोमोन आरो दानि समावहाय लैथोआवहाय नाव जों थांनानै जाखि जख हिसाबै थांनानै बिसिबां गोथौसिम जों थांनो हागोन माने बिसिबां गोज गोजानसिन जों थांनो हागोन बेनि जखा लानानै बेयाव थांनाय जायो आरोना जुदि नांगौनि बारा थाङोब्ला माने गावनि जिबनासो माने मा दंस' जाहैनाय बायदि जाहैयो आरोना आरो नोंथाङानो जास्ट फोरनि गेजेरजोंबाबो बेखौ लायनाय जायो होननानैहाय थारैनो नांगौ आरोना। जाहाजफोरनि गेजेरजों हाय जेखौ गिदिर सानानैहाय ना हमनायखौ नुनो मोनदों। बिजों लोगोसे नाखौ लाबोनानैहाय नोगोर सोहोरफ्राव बेखौहाय ओ केजि हिसाबै फानफैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। मानो होनोबा नोगोर सोहोराव दामाबो बुरजा जायो आरोना आरो सु बुं अनजिमा गोबां जानायलाय माने मा बेनि बेसेना गोबां जायो आरोना। आरो गोरलैयैनो फानांनो हानायलाय माने बेफोरनि गेजेरजों रांखावरि मोननानैहाय जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। आरो बेल' नङा दि ओ ना हमनायनि गेजेरजों बेखौहायबा फेक्ट'रियाव सोनानै बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा बेसाद खालामनायखौ नुनो मोनदों आरोना। आरो दायो बेखौ बेजोंनो सोलिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बिदिनो मेथाइ आरिफोर बानायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा बेसाद रेस्टुरेन्टफोराव बाहायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो मा जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय गामि ओनसोलाव नायोब्ला ओ बिदिनो नाफोरनि गेजेरजों जोंङो नाफाम बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। आरो जाबोनायखौबो जों मिथिगौ नाफामा मोनसे बर'नि मोनसे ट्रेडे-ट्रेदेस नेल हिसाबै बेखौ बाहायनायखौ जों खोनायो आरो मिथियो नङा होनबा नोंथां बेफोरखौहाय मा सिगाङावहाय नाफामाखौ नानिबो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बायदि रो खोमिहोनैहाय बेखौहाय मा सिगां फोराननानै आरो बेखौ गुन्द्रि हिसाबै देनानैहाय बे बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना ओ नोंथां होनबा आरोबाव नोंथाङा मोन फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा।
औ नोंथां बुंनो हागोन ओ जेरैहाय जोंङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ना हमनाय बियो दा आथिखालनिल' नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदोंमोन जोंनि आबै आबौ बा जोंनि आइ आफा मोननि समनिफ्रावनो सोलिबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां ओ दा बे हिसाबै जोंनि जिनाखि ना हमनाय जायगा थावनि आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला गोदो जेरै जोंङो गामियाव गामिफोरावबो मोनोमोन बा गामिनि साखाथियाव हमनो हायोमोन ना थाय आथिखालाव बेबादि ना हमनो थाखाय जोंहा एसेबां जायगाबो गैलिया होननानै बुंनांगोन आरोना नोंथां जायनि जाउनाव जोंना दिनै न'खर बांबाय गामि बांबाय समाजाबो एसे गिदिर जाबाय दा बे हिसाबै जोंना आरो आथिखालावहाय गोदो जेरै जों ना हमोमोन आथिखालावहाय बेबादि हमनोबो मोनलिया आरो ओं थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंना दा मुगाजों लोगोसे बा जुगजों लोगोसे जोंना आ सरखारनि आयेन दानायाबो गोख्रों जाबाय आ जेरैहाय जोंङो दा ना मासे हमोब्लानो माखासे जोंहा फाइनबो जानो हागौ। बे बायदि आरोना नोंथां ओ दा बे जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां बिदिब्ला ओ दा ओ बेखिनिखौनो नोंथांजों सेयार खालामलायनो मोननानै आङो गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ औ।
औ बिदिबा नोंथां जों दोनथ'लायनोसै नामा दिनैनि थाखाय औ बिदिब्ला फिन मोनाबिलिनि खन आ गा